औ खोनादोंना नोंथाङा
औ अब्ला जोङो दिनै औ दिनैनि आयदाखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदों नामा औ दिनैनि आयदाया जाहैबाय जोङो गाननाय जोमनायनि बागै सावरायदिनि ना मा होनो औ औ जागोन गेजेरजों माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो बेजों लोगोसे औ दिन्थिफुंनो हायो बिनि बागै रायलायनोसै आरो औ औ आलदा आलदा रोखोमै आरोना औ हारि हिसाबै हादर हिसाबै गुबुन गुबुन रोखोमै दङ आरोना गाननाय जोमनायाबो बर'फोरनिया थ' दख'ना गामसा जेरै आसाम-आसामिसफोरनिया जाहैबाय सा आरि बेफोरबायदि आरो ना गुबुन गुबुन ओ जेरै बर'फोरनिबा नों होननो हायो ओ जों बानायनाय ओ दख'ना सादोर ओ गामसा बा बेफोरबायदि आरोना बायदि बायदि रोखोमनि जेरै जोङो ओ सादोर दानो थाखाय ओ जेरै ओ मुगा एम्फौनि माने एम्फौनि मोनसेया बै खुदुं खौ मा होनो?
औ इन्दि खुन्दुं।
खुन्दुं बेफोरनिफ्राय लानाय जायो आरोना बर'फ्रा।
उम
मा बे बेखौ दानानै गानोबा मा बिगुरनि गारायफ्राबो खमाय जायो ख-खम जायो होननानै आङो खोनानो मोनदों आरोना।
औ।
बेखौहाय जोङो एम्फौ एम्फौ फिथोबखौ जोङो सिगाङावहाय नागिरनानै जेब्ला न'आव फिसिफैयो अब्ला मोनसे दाबसे जायगायाव बार जायखिजाया बेखौ जोबनानै दोनो नङा होनबा
नंगौ नोंथां
मोनसे थाग्रा न' बेफोरबायदि बानायना दोनो हयथ' बेखौ मोनसे ओवा गायनानैहाय जेरै जिखौ जेरै लामो बेफोरावहाय मा
ओम
ओ जानो थाखाय बिलाइ बायदिसिनाखौ होफैनानै बेवहाय दोनो आरोना जाहाथे बाथाबनानै बियो जानो हायो बिजों लोगोसे बेखौ सानद्रि संग्रायाव दोननानैहाय बेखौहाय ओ मोन बिलाइ संग्रायनि सायाव बिलाइ फोर दोननानै बेफोरखौ दोननाय जायो आरोना एम्फौआ जाय बिलायखौ जायो बेखौहाय होनाय जायो आरोना। आरो बेजोंनो लोगोसे जेब्ला ओ से सप्तासे माने सप्तासेनि आगोलाव जेब्ला बियो ओ बिबार जानानै फिथोब दायो अब्ला बिखौ हाय मा ओ जाखिनि फिथोब दानाय दानायखौहाय आलदा आलदा खालामनानैहाय बेखौ मा ओ। खुन्दुंखौहाय आलदा खालामनानै आरो एम्फौखौ आलादा खालामनाय जायो आरो ना ‌। आरो बेखौ दै गुदुं गुदुंजों ओ बेखौहाय सोमनानै बेनिफ्राय खुन्दुंखौहाय ओ बख'नाय जायो आरो बे मा मोनथाम
आरो बिजों लोगोसे बे खुन्दुंयाखौ जेब्ला ओ मोनसे मोनसे खालामनानै मोनसे जायगायाव थननानै दोनो। जेब्ला दानाय सम जायो बेखौ दानो थाखाय ओ एबा दानायनि सिगांजोंथ' सुखांग्रोयोना नंङा होनबा बे गामिनि बेखौहाय ओ लिंथुमनानै औ जयै बेखौहाय सोंनाय जायो आरोना ओ बिदिनो साननै साननै दिनसो एबा थाम दिन बेफोरनि गेजेराव ओ बेखौ सोंनाय जायो आरोना औ बेजों लोगोसे ओ बेखौहाय दानाय जायो ओ दानानै बेखौनो बायदि बायदि बिदिनो आगर होनानै आखाइजों बानायनाय आगर होनानै बेखौ बानायनाय जायो आरोना बेबायदि बेसेन गोसा बेसेन गोसा बेसाद जानायलाय ओ बेखौहाय ओ गाननानैहाय दिन्थिनाय जायो आरो आरो बिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायावहाय बा बेखौ दैथाय हरनानै बेखौ फाननानै मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा
नोंगौ।
बेफोरनि गेजेरजोंनो बा ओ ओ द'खना सादोर गामसा इफोरनि गेजेरावहाय
ओ बिदिनो ओ गाननाय जोमनायनि ओ द'खना सा सादोर गामसा बेफोरनि गेजेराव माबायदि खालामो बिनि बागै एसे खोन्थानो हागोन ना नोंथाङा?
हागोन हागोन नोंथां। गिबियावनो जोंना जोंनि जेनेबा बर'फोरनि गाननाय जोमनायाथ' आइजो
आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जोंना जेनेबा दख'नाखौनो होननाय जायो आरो बु आरो गुबुन गुबुन जायगायाव जेनेबा अग्रं दख'नाखौबो गाननाय नुनो मोनो।
औ आरो लांगा दख'ना आरो हौवाफोरनि गाननाय जो
फोरनि गाननाय जोमनाय होनोबा गामसा आरो ओ खामानि मावनाय समाव फालि खाव खानाय जायो औ औ हौवा सुबुं हौवाफोराहाय ओमफ्राय आरो बिदिनो आइजोफोरनि गेजेराव गोबां बिदिनो ब्लाउट आरो फास्रा इदि दङ आरो ना नोंथां औ औ बेबायदिनो जोङो दख'नाखौहाय दख'नाखौहाय बोरै बानायनाय जायो होनबा जोङो
गिबियावनो जोङो दख'ना बानायनो थाखाय जोंनो खुन्दुं नांगौ जायो औ औ बे खुन्दुंखौहाय
ओह माइ सो माइरं
माइरंरु माइरंजों माखौ रुनानैहाय जेनेबा गेफे रुनानै औ बेयावहाय माने खुन्दुंखौ खुन्दुंखौहाय सोमनाय नोंथां नंगौना नोंथां मा बेखौहाय माइदि होनाय होनाय जायो औ बेबायदि माइदि होनानै एसे फोराननानै फोराननानै दोननाय जायो सानदुंआव ओमफ्राय आरो बेखौ फोराननानै
गोन अब्ला बेखौहाय सोरखिनि गेजेर
सोरखिनि गेजेराव सोरखिनि गेजेरजों जेनेबा सोरखियाव सोना दोननाय जायो आरो ओमफाय बेखौ सोरखियाव सोनानै जेनेबा देन्थेरजों संफ्लायाव सानानै साननाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो दख'नाखौ दानो थाखाय जेनेबा सोङो जेनेबा बिदिनो गन दोनानै ओरै थंनै ओरै थंनै औ ना थंथाममोन ओमफ्राय नोंथाङा एसे बुंनो खिन्थानो हागोन नामा बिनि बागै औ ओमफ्राय बेखौहाय ओह माइदि होनानै माने ओंखामनि संनाया औ बिनि मायदि होनानै बेखौ मा सोंनाय जायो नङा होनबा नोंथां? बिदिनो औ औ। औ। खुन्दुंफ्राव लांलाय लाबोलाय खालामो आरोना? ओ नंगौ नोंथां। सोंनाय जायो।
औ माबाजों फ्रेमजों।
औ औ मानसिफोर गामिनि मानसिखौ ज' खालामनानै आरोना सानैसो लेंनानै। सोंनानै बा ओ बिदिनो बिसिबां गोलावसिम माने बियो गांबैसे दाजागोन बिनि जखा लानानै बिनि हिसाबानो सोंनाय जायो नङा होमबा नोंथां? आरो बेजों लोगोसे जेब्ला औ बेखौहाय खानाय खानग्रा खानजंजों बेखौहाय खाननाय जायो नङा होनबा नोंथां? जाहाते उम खानो नोंथां औ। गाबोर नालाय। मानि मा जिबन नालाय एखौ सिदा खालामनो हानाय बायदि। आरोबाव बेेयाव औ-औ जायाखै बे थ' जों नोजोर फैयो आरोना। आरो बिजों लोगोसे जों गो सोखाङो एबा खांखाङो बेखौहाय मा ओ बेखौ फाननानै बेखौहाय दाग्रा जायगायावहाय जेब्ला अबे जायगायाव जा-दागोन बेखौ लांनाय जायो आरोना। आरो बेजों लोगोसे मा औ बेखौ दानो थाखाय मोनसे ओ अखा सियै माने मोनसे न' बानायनानै बेयाव बेखौ दोननाय जायो नङा नोंथां
औ नंगौ।
गेजेरजों बेखौ ओ गुबुन-गुबुन रोखोमनि आगर जेरै दाउथु आगर दावउराय मे दाउराइ आगर ओ बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि ओ आगर सों दानाय जायो आरोना। बिदिनो ओ आगर दानियाथ' एसे गोबाव सम लायो गामसाखौ हानो थाखाय बिदिनो सानफा थोलो दानो दानोब्ला बिदिनो थ्रि देस माने थाम दिन ब्रै दिनसो लायो नङा होमबा नोंथां।
औ लायो
गांब्रै गांब्रै माने ब्रै खानसो दायोबा बे
उम
ओ हमना लायोबा जोङो होमब्ला बेखौ हानानै एबा ओ हास'नायनि गेजेरजों बेखौ मा गाननाय जायो। आरो आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो बेखौ फाननानै मुलाम्फा मोन नङा होनबा नोंथां।
नोंगौ औ
गेजेरजोंबो बेखौहाय रां मोनबोयो आरोना। ओम माने बे जेनिसा आङो गोनां होनोब्लाथ' बिनि बेसेना गोबां बाङो मानो होनोब्ला बेयावहाय गोबां खस्थ' जायो आरोना समबो लायो मोननो थाखाय नङा होनबा नोंथां? नोंगौ आरो बिनि गेजेरजों मा बेखौ गाननानै गुबुन गुबुन गेसफोराव मा जोंनि हारिमुखौहा जोंनि कालसारखौ दिनथिफुंनो हा हायो आरोना औ हायो फोरनि गेजेराव दिनथिफुंनायनि गेजेरजों मा जोंनि बर' हारिफ्रा मुंदांखा जानो हानाय बायदि बिदि खालामनाजायो आरो आरोना ओ नोंथाङा बेफोरनि गेजेराव ओ गामसाखौ माबादि दायो बेनि बागै एसे खोनथादो नामा नोंथां आरो गुबुननि सिगाङाव दिनदिफुंनायखौ एसे खोनथानो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन नोंथां ओ जेरै दख'नाखौ दायो बर' आइजोफोरा बेबायदिनो गामसाखौबो दानाय जायो बिदिनो दहाय होनलांनाय बायदिनो खुन्दुंखौहाय गिबियाव ओ माइदिबो होनानै दानाय नुनो
दानाय नुनो मोनो आरो मायदि होआलासिनो दानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो ओ दहाय होनलांनाय बादिनो सोरखिनि सोरखि आरो जेन्थेरनि गेजेरजों आरो समफ्लानि गेजेरजों जेनेबा सानानै लानानै गयाय बे गामसा खौहाय ओ सोंनाय जायो आरो बेसेबां जखानि नांगौ जेनेबा खिरखान लानो बिदि बिदिखौ हिसाब लानानै जोङो बे गामसाखौ सोंनाय जायो आरो फ्रेमनि गेजेरजों
ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो गामसाखौ द जायो आरो खालार मा कालार लानो गोसो बेखौहाय लानाय जायो आरो ना नोंथां औ ओमफ्राय बिदिनो बेखौहाय हारिबो होनानैबो दानायखौ नुनो मोनो आरो प्लेनबो दानायखौ नुनो मोनो
ना मोनो। बिदिनो औ बर'फोरनि गामसाखौहाय जेनेबा
गुबुन हारिफोरनि गेजेराव सिनायथि होनो हायो आरो जेनेबा बियो बर'फोरनि गामसा होननानै
होननानै ओ बर'फोरनि गामसा एसे आलदा जायो आरो गुबुन गुबुन हारिनि गामसाफोरा एसे आलदा जायो आरो नोंथां। समाबो जाबाय जों दगलायनायसै नामा औ। औदे।